हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथांजों आङो दिनै जोंहा भारत हादरनि जाथिनलाय बेखौ सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला जोंहा सावरायलानोसै नङा होमबा नोंथां।
औ-औ
दा जोंहा बिदिनो भारतारि थुनलाइ होनना बुङोब्ला गोदो गोदायथ' जोङो। संस्कृत थुनलाइ बेफोरबायदिनो फालि फाख्रि बेफोर थुनलाइखौ जों मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बियो मोननै जिनै थुनलाइफोरखौ जोंहा भारत हादरनि थुनलाइ होननानै भारत सोरखारा गनायथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां थुनलाइफोरखौ मोननो हायो। दा जोंहा भारतारि थुनलाइ होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन रावजों जा सोरजि जानाय थुनलाइ बेफोरखौनो जों भारतारि थिनलाइ होननानै बुंनाय जायो। ओ नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो जोंहा माखासे जौगासिननाय थुनलाय माखासे जौगायोै थुनलाय बेफोरखौ नायनानै जोंहा भारत सरकारा ओ भारतारि थुनलाइ होननानै मोननै जिनै रावफोरखौ जोंहा भारतारि थुनलाय होननानै गनायथि होनाय जादों। दा बेफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो हायो जे गिबि गिबियावनो संस्कृत थुनलाइ बेफोरबायदिनो आसामिस बड' बेंगलि। गुजराथि दग्रि बेफोरबायदिनो जोंहा काश्मिरि कनकनि मालायालाम, मेथलि, तामिल तेलेगु कन्नड बेफोरखौ जोङो भारतारि थुनलाइ हिसाबै मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा मोन नैजिनै थुनलाइफोर दङ आथिखालाव जोंहा गोदानै बर' राव थिसनजानाय मोनसे भारतारि थुनलाइ गोदानै माने नैरोजा थाम मायथाइयावनो जोंहा ओ दाइनथि सिदुल एबा ओइथ सिदुलाव थिसनजानाय मोनसे राव महरै गनायथि होजादों दा बिदिनो जोंहा भारतारि थुनलाइ होनना बुङोब्ला गिबि गिबियाव जोंहा संस्कृत थुनलाइखौनो मखनो गोनां जायो। मानोना जोंहा संस्कृत थुनलाइफ्रायनो थुनलाइ लिरनाया जागायदोंमोन। गिबि गिबियाव जोंहा थुनलाइ लिरनायनि सिगां बैफोर थुनलाइफोरा खुगा खुगा सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। एबा खोनानो मोननाय जायोमोन मानोना गिबियाव जोंहा लिरनाय महराव बेफोर थुनलाइखौ मोननाय जायामोन बिनिखायनो मानसिनि खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय थुनलाइ बेफोर थुनलाइ बेखौनो जोङो मोनसे समाव लिरना दोननानै ओ थुनलाइ महर एबा लिरनाय महराव मोननो हादों। जेरै जोङो संस्कृत थुनलाइयाव जों बुंनो हायोबा कृष्टनि ओ एबा जिसु खृष्ट' जोनोम जानायनि ओ नै रोजा सिगांनो जोंहा माखासे संस्कृत थुनलाइफोर ओ सोरजि जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बेफोर जादों माखासे ओ माखासे माने गांब्रै बेदफोरा गिबि गिबि जोंहा थुनलाइ महरै सोरजि जानायखौ जों मोननो हादों आरोना नोंथां बे बेफोरखौ जोङो गिबि गिबियाव ओ बिदिनो अन्थाइाव दानख'नाय महर बबेबा ओ तामानि प्लेटाव लिरनाय महर बबेबा बिलाइफोराव दंफांनि बिलाइफोराव लिरनाय महराव जों सिगांनि समाव मोननो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि लिरनायनि जा ओ आगजु एबा स्टाइलफोर बियो सोलायबोबाय। मानोना जोंहा आथिखालाव बायदिसिना पेपार खोलोमफोर ओंखारनायनि जाउनाव दा आथिखालाव जोंहा ओ इ बेफोरावनो लिरना दोननो हायोसै। जोंहा बेफोरबायदिनो संकृत थुनलाइयाव मोननाय गोदोनि जा गिबि थुनलाइ बेफोरखौथ' जोङो बेद महरै मोननो हायो होनना बुंखाबाय आङो। दा बेफोर बेडफोरा जादों गिबियाव रिक बेदआ सोरजि जादों ओ साम बेड यजुर बेड ओ लास्टआव ओमफ्राय बिदिनो अथर्व बेड आ सोरजि जानायखौ जों मोननो हायोआरो। बिनि उनाव जोंहा फैयै फैयै ओ सल'न्थाइ मा बेखौ जों मोननो हादों। ओ बेनो जाबाय जोंना रामायण। रामायनखौ जोंहा रतनाकर दैस'एबा सिगां माने बिथाङा सिखावमोन होनना बुंनाय खोनानो मोनो एबा मिथिनो मोनो। बेनि उनाव रतनाकर दैस'आनो उनाव बाल्मिकि नि महर लानानै महर माने सादु बाल्मिकि सादु जानानै बियो रामायणखौ रनसायदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिथाङा रामायण सोरजिखांनायनि उनावनो जोंहा ओ महाभारत बेबो मोनसे सलन्थाइमा बेखौबो ओ सोरजिनानै दिहुनदोंमोन बालमिकि बिथाङा सोर जियाखै गुबुन बेलेग सासे ओ लिरगिरिया बेखौ सोरजिदों। ओ बिनि मुंखौ आं एसेबां गोसोआव गैला। दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ भारतारि थुनलाय एबा संस्कृत थुनलाइनायनि बागै गिबि गिबि ओ जा लिरनाय थुनलाइफोर बेखौ जों रायखांनो हायो। बिदिनो जोंहा एसामिस थुनलाइखौबो मोननो हायो। एसामिस थुनलायाव जोंहा गोबां बिहोमाफोर दङ'। आसामनि गुबुन गुबुन लिरगिरि बिथांमोननि बेनि उनाव जोङो रायखांबावनो हायो जोंहा बेंगलि थुनलाइखौबो जोंहा रायखांनो हायो। बेंगललि थुनलाइ होनना बुङोबाथ' जोंहा गोबां जौगानाय थुनलाइखौनो होनना बुंनो हायो मानोना बेंगलि थुनलाइ जोंहा बेफोराव लिरगिरि महरै जोंहा मोननो हायो रबिन्द्रनाथ ट्रेगरमोनखौ। बिथाङा जोंनि भारत हादरनि जा मेथाइ जनगन' बेखौबो सोरजिनानै दिहुनन्नायखौ खोनानो एबा नुनो मोननाय जायो। जोंहा बिदिनो बिथाङा भारत सोरखारारनिफ्राय ओ गोबां बान्थाफोरबो मोननो हानायखौ जों मोननाय जायो बिदिनो जोंहा भारतारि थुनलाइनि बागै एसे ओ गुवारै सावरायनो हायो। बि सोर आं बुंनायफोरनि अनगायैबो गोबां भारतारि थुनलाइनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। ओ जों बेखौ सावरायनानै फोजोबनो हाया। दा नोंथाङा बेफोर भारजारि थुनलाइनि सोमोन्दै माइबाफोर आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां। ओ भारतारि थुनलाइ होननानै थ' नोंथाङा गोबाङानो बुंलांखाबाय आरो नोंगौ जेनेबा भारतारि थुनलाइयावहाय गासै मोन नैजिनै रावफोर दङ बिनि गेजेराव जों एबा नोंथाङाबो बुंलांबाय माखासेखौ। ओ बिनि गेजेरावनो जोङो बर' रावखौबो मोननो हायो नोंथाङाबो मख'लांदों। नंगौ बे थारैनो सैथो जेनेबा बर' रावाबो आथिखालावहाय माने जेनेबा ओ भारत संबिजिरनि माने नैजिनै रावफोरनि गेजेराव मोनसे। दा ओ बे माने भा ओ बर' रावनि माने थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे ओ गिबि गिबियावनो माने बर' रावा गुबुन माने थुनलाइफोरनि मादाव एसे उनब्लाबो माने जा सोरजिजादों बेनो माने बर' रावनि थाखाय मोनसे सिनायथि। होननानै जों बुंनो हायो। ओ जेरैहाय जोङो जिगुजौ जिबा मायथायाव ओंखारजेननाय जेरै ओ बर'नि फिसा आयेन बिजाबखौ जों मोननो हायो जाय बिजाबावहायनो ओ बिथां मोने गंगचरन कसारिया बर'नि माखासे आयेनफोरखौ लिरनानै गालांदोंमोन। बा सोरजिलांदों बे बिजाबावहाय जोङो मोननो हायो थिग बेबायाददिनो आरोबाव जों मोननो हाबावो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जोङो जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि माखासे बै समाव बांसिनै जेनेबा लाइसि फोर दिहुनजादोंमोन बिदिनो
औ
जोङो बिबार लाइसिफोरखौ मोनमोननो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बेबादिनो बाथौनोम बैखाखौनि गिद माने बेफोर गासैखौबो जों माने मोननो हायो आरोना दा बेफोर बिजाब खौ जोङो बांसिनै बर'फोरनि माने बै समनि माखासे सानैसो गोरों-गोरा एबा थुनलाइगिरि बादिनो जेनेबा सानैसो सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा साननो ह'नो हानायफोरा माने गुबुनफोरनि मादाव माने गुबुन हारिफोरनि मादाव जोंनि माने बर' हारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनायाव दंदि माने बिसोर दासिमबो जौगाखांनो हायाखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिसोरो मोनदांनानै आरो जेनेबा जोङो जेरैहाय गुबुनफोरजों नासयजानाय थासारिखौबो जों मोनबोदों। जोंनि बर' हारिखौ जेनेबा सोरनावबा थाङोब्ला बा ओंखाम माबा मोनसे दै लोंबोयोब्ला। थोरसि ल'थाखौ सुनानै गारबोनांनाय आरो जेनेबा जानाय जायगा एबा मानो दा गाव जनाय जायगा बेफोरखौ माने लिरनानै होबोनांनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों माने मोनबोदों आरोना, बेफोरबायदि जेनेबा- गुबुन माबाफोरजों नासयजानाय बा बिदिनो- जोङो नायनो हायिबा लेथ्रा-लेथ्रि जाग्रा होननानै जों बासिजानाय बेफोरबायदि- थासारिखौ नुनानैनो माने बर'फोराबो जौगानांगौ। माने बर'फोराबो ओ मालायफोरबायदि एबा गुबुनफोरबायदि माने गोजौ थाखोआव थांनांगौ। मालायजों बिदि नास- यजानो नाङा बिदि साननानै माखासे माने जोंनि- जा- साननो हनो गोरों बा थुनलाइगिरिफोरा माने थुनलाइनि गेजेरजों- सुबुंफोरखौ माने फोजाखांनो बा जौगाखांनो-जौगाखांहोनो माने नाजादोंमोन आरोना। माने बैफोर बिजाबफोरावनो बैफोर बिजाबफोरावनो ओंखारनाय। जेरै-खन्थाइ राय- थाइ बेफोरबायदिनो जेनेबा सल'फोरनि गेजेरजोंनो माने बर'फोरखौ- माने गोबां माने जौगाखांनो थिननाय बा सोंखारिनानै बुंनाय बेफोरबायदि थासारि- खौ जों माने हारि फोसाबनाय जों बेफोरबायदि थासारिखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना। गोजाम मुगानि माने थुनलाइफोरावहाय। जोङो बर'नि- थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' गोजाम आरो गोदान बे मोननै बाहागोआव मोनखायोआनो, गोजाम बाहागोआव- जों बेफोरबायदि हारि फोजाखांनाय बा- जेनेबा बिदिनो समाज फोसाबनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोननो हायो। आरो लोगोसे जेनेबा धोरोम सिबिनायनि बाथ्राखौबो जों मोननो हायो। मानोना- गोदान मुगायाव जोङो बांसिनै मोननो हायो। जेनेबा समाजारि माखासे सावगारिफोर बा जेनेबा- माखासे नोगोर मोखां जानाय माखासे- ओ बाथ्राफोरखौ जों बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा खायसे-खायसे बिदिनो जेनेबा माबाफोराव खन्थाइ बा बिदिनो माखासे माबाफोरावहाय सल'फोरावहाय जों नुनो मोनो जे- मा होनो बर'फोरनि संसार जानायनि माखासे- आसारखान्थिफोरनि बागैबो जों रायखांनाय नुनो मोनो। माने गोबां रोखोम- मनि माबाखौनो जोङो आदब खान्थिखौनो जों गोदान मुगायाव बाहायनायफोरखौ माने मोनफैदों आरो ना। जेरै दिन्थि नेरसोन बाहायनानै- माने खन्थाइफोर लिरनाय बेफोरबायदिखौबो जों माने गोदान मुगायावहाय मोनफैदों आरो ना। दिनै जों गोजाम मुगानियावहाय बांसिनै खन्थाइफोरखौ मोननो हायो जे माने- हारि फोजाखांनाय बायदि समाज फोसाबनाय बेफोरबायदि थासारिखौसो जों बांसिनै माने गोजाम मुगानियावहाय मोननो हायोमोन आरोना। माने बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखाल समावहाय माने बर'नि थुनलाइखौ जोङो माखासे समाजारि सावगारिखौनो बांसिनै मोननो हायो। जेरैहाय चित्तरन्जन मुसाहारिनि बर'नि माने गिबि सल'मा बिजाब होननानै बुङोब्ला जोङो बिथांनिनो ''जुजाइनि अर'' सल'माखौ मोनो। माने बिथाङा बे सल'माखौ माने समाजारि सल'मा महरै सोरजिदों। बिथांनिफ्रायनो माने बायदि रोखोमनि जेनेबा सल'मा बिजाबफोरा ओंखारदों होननानै जों बुंनो हायो बिथाङानो गिबि। आरो बिनि उनाव जोङो जेनेबा मैहुर, हायनामुलि, बिदिनो दाइनि माने बायदि रोखोमनि माने जों सल' माखौ मोननो हाबावो आरोना जेरै ओ नबिन मल्ल बर'नि माबा मानो ''मन्जुबाला देबि'' बेफोरबायदि माने ओ सल'माफोरखौ जों आथिखालाव मोननो हासै आरोना। आरो जेनेबा ओनसोलारि सल'मा महरै जों मोननो हासै जेनेबा मैहुरखौ मोननो हायो जोङो मानास हाग्रामानि सेरनि ओनसोलनि आरो जेनेबा बिनि अनगायैबो मोननो हाबावो जेरैहाय बोराइ फाग्लादियानि गोदान दारा बे सल'माखौ मोननो हायो। आरो जेनेबा संगालि सल'मा महरै जोङो बिसनि लैथो माने बेबायदिनो मोननो हायो। हायो आरोना आथिखालनियावहाय आरो नाथाय जों बेफोर ओ माने सल'माफोरनि गेजेराव जों बांसिनै माने स'ल ओ समाजारि सल'माखौनो मोननो हायो आरोना आरो जेनेबा जों रायखांनो हायो